औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
ओ आं नोंथांनो फोन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे बैसागोनि सायाव जेनेबा जों बर' हारिनि बैसागोनि फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायखागोन ना नोंथां? औ दा बिदिब्ला नों बिथाङा बैसागो फोरबोआव जों बर' हारिया मा मा बायदियै फालियो नोंथाङा एसे बुंलांदो नोंथां
औ ओ बल बैसागु फोरबो बुङोब्लाथ' ओ जोंनि ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदान बोसोर फैनाय आरो
औ
फोरनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो बेनिखायनो दा बैसागु फोरबोखौ जोङो ओ माबोरै फालियो होनब्ला थे बैसागु फोरबोखौ गोदोनि आबौ आबैमोना जिबायदि ओ गाजा गोमजायै फालिबोदोंमोन बेफोरबायदिनो दासिमबो जोंनि गामियाव गामियाव बेफोरबायदिनो माने फालिबोगासिनो आरोना।
औ नोंथां
नाथाय जोंनिया गाहायै मोनथाम बाहागोआव रानाय जादों जेरै ओ मानसिनि बैसागु बिनि उनाव ओ जोंनिया आंखाल एबा खाथि बैसागु बेनि उनाव
औ
मागो बैसागु
औ
गिबियावनो ओ काति बैसागु ओ गिबियावनो जोंनियाव बैसागुनि से खालाराव साय से खलारनि सि गाङाव जोंनिया मोसौ थुखैनाय हाबाफारि लानाय जायो मोसौ थुखैनाय हाबाफारि होनोब्लाथाय जोंनिया ओ बैसाग ओ जा मोसौ बय-बयनिबो न'खर न'खर जोङो मोसौ ओ मोन्नो हायो बेनिखायनो जोङो सोरनाबा मोसौ थानाया मोसौखौ ओ थुखैनाय जायो। एबा सोरनावबा बोरमा था माने बोरमाखौ थुखैनाय जायो। ओ थिग बेफोरबायदिनो मोसौ बोरमा थु खैनो थाखाय जोङो हाग्रानिफ्राय मोन्नाय ओ मैगं- थाइगं एबा बिलाइफोरनि गोनां गोनांथि जायो। बेबायदिनो गोनांथि जानाय ओ मुवा बेसादफोर बेफोरनि मुंङानो जाहैबाय जेरै ओ जोंनिया थाराइ थायलायबाय बिनि उनाव फान्थाव बिनि उनाव पानिलाव बिनि उनाव थाहैबाय जोंना दिग्लिलिथि बिलाइ आरो हालदै। बेफोर बेखौ जोंङो माला सुनानै मोसौखौ माने ओ गानहोनाय जायो आरो मोसौनो जोंङो हांगारनिफ्राय हल'नानै जानाय थावजों फोथा होनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय जों दैमा गाथोनाव लांनानै मोसौखौ थुखैनानै बिनि नामाव औ फागा दोंसे आरो बावनाय जायो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ जोंङो उदांङै दुब्लियाव हेंगारना दोनहैनाय जायो। ओ नोंथांमोननि बो जानांगौ बेफोरबायदिनो बे नेमखान्थिजोंनो फालिनाय जायो। नोंथांङा नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव मा बायदि रोखोमनि बे मोसौखौ थुखैनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंहा ओबा। थांङा दा जेरै बुंलांदो। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो एखे रोखोमै ओ एखे नेमखान्थियैनो मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय जायो आरो। ओ बिदिनो आरो नोंथांमोननि सोलाव‌ बिदिनो ओ जेनब बा बैसागो होनोब्लाथ' जों रंजानाय बाजानाय होननायखौसो मिथिनाय जायो नंङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ बिनो माबायदिहाय रंजायो जेनेबा गाजा गोमजायै मोसायो मा मा दामग्रा दागजु आगजु लानानै मोसायो ए एसे नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नंगौ ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ गोबां दामग्रा देग्रा ओ दोङो जेरै ओ गिबियावनो जोंनिया थाहैबाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना आरो थरखा, जाबस्रिं, बेफोरबायदिनो गोबां ओ जा हारिमुनि जा दामग्रा देग्रा बर' हा जोंनि बेफोरबायदि गोबां हारिमुखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने मोसाबोगासिनो। जेरै बर' हारिनिया हारिमुखौ बेर खांहोग्रा ओ जा गामसा ओ दख'ना आर'नाइ फालि। बेफोरखौ लानानैनो ओ जोङो बैसागुखौ ओ मोसानानै फालिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय सुबुंनि जा बैसागु अ बेखौ नोंथांमोननि गामियाव माब बोरै गाजा गोमजायै मोसायो एबा माबोरै नेमखान्थिजों था
औ।
गाजा-गोमजायै रंजाना बिलाइ हरो बेखौ एसे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ बुंफिनलाय ओ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जेनेबा ओ बैसागु होनब्लाथाय जोङो गासैबो रंजानाय बाजानायफोरखौ मिथियो बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खाम, जथा, जाबस्रिं, गंगोना, सिफुं, बिदिनो थर औवाजों औवानिफ्राय मोननाय थरखा बेफोरखौनो लानानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नाथाय ओ गोदोनि दिनाव जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो आ बक्सफोरजों जेनबा दामनायखौ जोङो बांसिन आथिखालाव नुबोनो मोन्दों आरो गोदोनि बाय माबादि ओ रंजा-बाजा ओ खाम, जथा, सिफुं लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनलिया बिदिनो गोबां गोबां नेमखान्थिफोरा सोलायलांबाय आरो ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो गामि गामि न'खर रां एबा माइरंफोर हरो नालाय बेफोरखौ ओ मा खालामनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ नंगौ जोंनियाथ' ओरैनो मोसानाय जा हाबाफारि बेखौ जोङो ओ स्नि सान माने मोसानाय जायो आरो जोंनि गामियाव स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव गाजा गोमजायै मोसाखांनायनि उनाव जाखिनि एसे मागिनानै बै जा माइरं दाउदै आरो रां मोनगोन बेखौ माने जोङो जमायैनो रायजोआव ओ जा खाना होननाय जायो। जोङो ज आखारो खालामजानाय ना मा होनो बेखौ माने खाना जानाय जायो आरो जोङो जमायैनो ओ बेनिफ्राय जोंनाया नैथियाव दोङो ओजा जोंनि काथि बिहु एबा आंखाल बैसागु। बेखौ ओ जों मानि थाखाय ओ खुंनाय जायो बे आंखाल बैसागुखौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
ओ काति काति बिहु होनब्लाथाय जोङो जेन'बा माइयाव ओ साथि सावहैनायखौसो होननानै मिथिनाय जायो जेन'बा जोङो माइफोरा फिथाइ थायथों होननानै बोसोर बोसोर बिदिनो माइ जौलांथों एबा ओ माइ फिथाइ मोननांथों होननानै जोङो काति बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा माबायदिहाय जेन'बा मा मा बावो जेन'बा बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ जोंनिया काति गासा काति बिहु होनोब्लाथाय जोंनिया माने ओ जा नारें जुम्ब्रा फिथाइ बेखौ जोङो होनाय जायो माने बै समनि फिथाइ नालाय बियो बिनि खायनो ओ बे ओ जा इसोर बेखौ मानिनानै बेखौ फिथाइखौ होनाय जायो बेनि लोगोसेनो बेनि लोगोसेनो जाबुन गाजि
औ
फेल, आंगुर, थालिर, खुसेर बेफोरबायदि गोबां जाग्रा बेसादजों लोगोसे ग'य गोरलै बेखौबो जोङो बावनाय जायो। ओ बे जा खाथि गासा ओ बावनाय बे निजा ओ खुन्थिया साथि सावनो बेखौ जोङो मोन थाम जायगायाव दाबथाम जायगायाव सावनाय जायो। जेरै गिबियावनो जोंनिया लामायाव सा सावो। बिनि उनाव जोङो नैथि याव गलियाव बेनिफ्राय जायहा ओ माइ गायग्रा फोथार दङ बिहा माइ गायग्रा फोथाराव ओ बे आलारि बाथिखौबो जों होयो आरो लोगोसेनो ओ जायफोरा ओ दुब्लि एबा ओ माइ गायग्रा फोथार गैया बिसोरहा न'नि जा बारि बेयावनो सावनानै दोननाय जायो आरो।
बे जा खाथि गासा सावनायाव गोबां मानसिफोरानो गुबुन गुबुन रोखोमनि साथि आखाइजों बानायनाय जा ओ सा थि बेफोरखौ बाहायो आरो सा ओ जोंनिया जा थाइगिरनि बिगुर बेखौबो ओ साथि खाना हिसाबै जोंङो बाहायनाय जायो। साथि हिसाबै बो आलारि बाथि हिसाबै जोंङो बाहायनाय जायो आरो खायफाया थालिर दनायखंनि ओ आलारि बाथि बानायनानैबो ओ बेयाव सावनाय जायो आरोना।
उम्म आरो बिदिनो औ।
जोंनिया दा फैयो जोंनिया उम्म मागो बैसागु बे मागो बैसा गोखौ नोंथा मोना माबोरै फालियो आरो बेयाव मा मा ओ फिथा फिथाफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोथां हागोन अ ओ जोंना मागो फोरबो होनोब्लाथ' जोंङो जेरै मिथिनाय जायो फिथा सौरायाइ जानाय आरो गोदोर उन्दैखौ मान होनाय मान लानाय। ओ बिदिनो जोंङो मागोआव जोंङो भेलागुर सावनाय जायो उम्म ओ जाय भेलागुर खौ जोंङो बिदिनो भेलागुर बानायनो होनबा जोंङो नारा जोंङो भेलागुर बानायनो थाखाय जोंङो नारा बुथुमना लाग्रोनांगोन दुब्लिनि फ्राय माइ हाखांनायनि औ बिदिनो नाराखौ बुथुमना जों लाग्रोबाय बिनि उनाव औवा थरसे गायबाय जोंङो बे औवा थरसेयाव जिगाबखौ जेरै जाबनानै दोनो बेबायदिनो गोजौहाय गोजौयै ओ जाब्बाय आरो बे नाराखौ बिदिनो थालिर बिलाइबो होजायो थालिर बिलाइ गोरान औवा गोरानबो होजायो। बिदिनो जोंङो बेखौ फुङाव फुंङावनो उथिनानै जों गासिबो ज' जानानै बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो अर सायनो सायनाय जायो। फुंङाव मागोनि ओ मागो दमासियाव आरो जोंङो मा मा फिथा सावो होनना बुङोब्लाथाय जोंङो गासिबो फिथाखौ जेरै ओ एन्थाब फिथा, थावसि फिथा, लावदुम फिथा आर रो नालेंखरनि लारु बिदिनो गोबां फिथाबो दं नामफोरखौ बारा मिथिनाय जाया। बेफोरखौ बांसिन सावनाय जायो आरो। माइब्रा फिथाखौ माबायदिहाय सावो होनोब्लाथाय माइब्रा सावनो ओ जेनेबा एन्थाब फिथाखौ माबोरै सावो होनना बुङोब्लाथाय जोंनो फार्स्टआवनो माइब्राखौ नांखाथारगोन‌। आथानि थाखाय औ बिनि उनाव जोङो माइब्राखौ सोमना लाग्रोनांगोन दसे गोबाव रुइब्लाथाय जोङो बेखौ बोखांनानै एसे दै गसरनो थाखाय दोननांगोन राननो थाखाय बिनि उनाव जोङो बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव देनानै लाग्रोनांगोन मिहि खालामनांगोन आरो सालिनांगोन। सानद्रै गुबुंदो औ बिनि उनाव जोङो एनथाबस सावगोन नालाय बेखौ संख्रि होबा होजायो आरो गोबां आथिखालावथ' गोबां गाब फोननानै सावनायखौ जों नुनो मोनो नङा हब्ला नोंथां बिदिनो बि ओ गाबहोनो थाखाय जोङो फिं जेनेबा गलाब गाब होनो थाखाय जोङो बिदफोरखौबो लाफा जायो आरो खायफा खायफा होआ देसुन
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नों
जोंनाथ' दा समाबो जाबाय। आद्रा थानाय जा नों ओ ओ बा थ्राफोर आसा खालामो इयनाव नोंथांजों रायलायफिननो मोनगोन होननानै। आरो ओ जा मागो दमासिनि मागो बैसा सागु फोरबो बर' हारिनि बैसा सागु फोरबो बे फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिनथि जाबाय मोनबाय आरो गोबां गोसोखौ गोजोननायबो मोनबाय दे होमबाना नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।